औ दासो खोनादां
ए ए दासो खोनदों बेसेबांबा सेकेणड थांनानैसो खोनायो ना ओम सोरबा सासे हेंजावजों रायलाय औ सासे हिनजावजों रायजलायदोंमोन आङो माबा दानजाबाय रा दा खोनायानो जेबबो खोनाया
औ ओ ओ नेट मोनाखै खोमा बिदिबा
ओम मा खालामदों
आं दंथ'यो जिरायनानै दङ जेबो खालामथ'वाखै
ओरैनो जानबुंआव माबाफोर खेलाफोर गेलेयो नामा नों
आं बहुद खम
औ
बिदि खेला गेलेनाया ओ बिदिनो एखमबा मा होनो लुदुफोर गेलेनाय जायो चेसफोर गेलेनाय जायो ओमफ्राय केरेम बरडफोर एखमबासो आरोना एकदम जेबो जाथ्रा जाथ्रााबा मोनबासो
औ मोजां मोजाङानो ओमफ्राय ओरै नो गामसा गाननो मोजां मोनगोन ना मोना
ओ ओरैनो गामसा गानो नवाव थाबा ओमफ्राय बेलेग गावथ मावबाफोर दखान सहर टाउन थांनो होनबाथाय माबा गानो हाफ पेेनट लंपेन्ट
औ औ औ
मोजाङानो
ओमफ्रायो माहोनोमोनलाय ओम हाग्रा बिलाइफोरा माखौ माखौ सिनायो?
हाग्रा बिलाय
औ
मा होननानै बुंबावगोन आं दा सिनायनाय सिनायनायाथ उम
माबा माबिफोरखौ सिनाया नोङो?
दे नोंनो बुंदो आं लनोसै
जारमन बिलाइ खाथ्रि बिलाइ ओमफ्राय फ्राय ओम मा बिलाइ दंबावोथाय
बिदिसो नोङा माबा होनदों नोङो ओम मा मा मुलि जानाय फि बिफां लाइफां मिथियो।
दे मा मा मुलि जानाय बिफां लाइफां मिथियो नों होनलाय?
ओम थुलुंसि बिलाइ ओमफ्राय खिफि बेन्दों
औ
ओमफ्राय दुब्लि दुबलि गांसो दुब्रि हाग्रा ओमफ्राय जों अमा खि होनो बै माबा बौनायाव आखाइ बौनायाव माबायखौ सुफ्लायनानै होयो। औ औ औ सिफ्लेबा मोनामो।
आंनाबो दहाय आखाइबौदों खान्थाल दाननाया। औ औ औ दहायो।
ए
गोथां।
ए
औ ओमफ्राय
आङो थुलसि बिलाइ होदों।
ए ओम थुलसि बिलाइ बेबो होजायो थाब माबायो अख्रेबोओमफ्राय बैबो जायो नामाथाय साल दावखुमै होनो जों दिंखिया साल दुम
अ अ औ औ औ
बिराद आलोवयोना बियो। उम ए
ओमफ्रायो खानसिंसा।
ओ खानसिसा ओ खानसिसा बेथ' मेगं। मेगं जाहैबायना।
औ औ मेगं
अ नै दासो गोसोआव फारि फारि फैदों मानामुनि। उम मानामनियाथ' ओंख्रि जाजायोना।
औ
खेराइ दाफिनि
औ खेदादाफिनि बे मुलि नामा?
ओम ओरैनो जोङो मानसियालाय फोनो
औ
ओ बेखौ जानो हायोबा ज'न्दिस आरि जानाया मोजां जायो आरो, जानोबो गोथाव। खा गोथावा
औ औ गोथावथ' आरो बै नाखौलाय मा माखौ गोथाव मोनो नों नाथुर आरिफोरखौ
ओरैनो नाथुरा जेनेबा बै नाथुर फिसा फिसाया नाथुर' जुनायना मा होनो ओ बेफोरखौ ओंख्रिफ्राव होदेरबा एसे मोजां मोनो ओमफ्रायो नाफ्रा बिदि रौ ओमफ्राय माबाखौ मोजां मोनो आं मा होनोमोनलाय बे ना खावै
औ औ
ना खावैखौ एकदम फ्राम फ्राम एवनानै
औ
मोजां मोनजायो ओमफ्राय बै सुगैयै मोनसे दंलै मा नामथाय फांखास। नामा होनो उम मैथाफोर बिदिनो खैसिब गोखै बुस्थुफोरजों जानो मोजां मोनो आङो ओमफाय ए थारुनजों जानो दे
औ खान्थाल बेगरखौ जाफेराखै दा एबाराव
एबार
ओ
गैया फिथाइखौ मोनजायाखै बेगरखौ बोरै मोनजागोन होनदो
जाहैबाय जोंङो
आइयै र' माबलाबा माबलाबा माने
आंथ' मैया खनबावदोंसो आं खादसे आयं मोननाव माबा खान्थाल फिथाइया सिरबाय मोननानै गैला खनहैयासैना ओमफ्राय आहा खनहैबाय जा गय गय फुलि सिंसोमोन थाम्फै ब्रुं ब्रुं-ब्रुं दंमोन
ए उम उम-उम
उम
गोथाव मोनो आङो माबाजों खान्थाल बेगर मैथा
औै मै मैथा होआबाथ' जाखाया खान्थाल बेगराव उम
लुबैबायसो नों रायखांनानै
उम लांफैनानै जाहैदो
ए लायनाय
दंखायो जोंनाव
उम खालि दं नामा इदिबा माबाया फिफांआ खान्थाल बिफाङा
बिफाङाथ' औ दंङ दंलाबायो बांद्राय फिथाइ गैया होम्बाबो द बे आं मैयाखौनाय औ
अ जमायनानै दोन होमबालाय माब्लाबा थांगोन आं माबलाबा माने र' नों आन्दाज मोनलायै माबलाबा थांनोबो हागौ सिमांफ्राव लाना फैगोन आं र' सिमांफ्राव लानानै फैनोबो हागौ र' दा मोनायाव ए
उम ओमफ्राय नोंसिनाव अमा फिसा
दङमोन मासे देरैनोनो रोङासै अमायानो
ए मालाबा मालाबा देरनोरोंङा अमा मालाबा मालाबा देरनो रोङो। ना?
ओमायो दा एसे माबा जाबाय। बारा देरला जोंनाव अमाया नोंसाबो फिसियो नामा अमाखौ
ओहो ओ फिसियो ओहो सो होनलायलांबाय माने जोंनाव गैयामोन नालाय दासो फिसा दङ ओंखायनो ओहो होनफ्लांदों।
अ उम
फिसा उम
ओमफ्राय माबा नों आनै मोननाव बिजनियाव लायनो नागिरबावदोंमोन।
ए बिजनियाव आलासि दं नोंस्रा?
औ नैबे खाथियावनो सबायइझाराव।
ए उम
ओमफ्राय जासि हरदोंमोन लायनांगौमोन।
उम लांफै उम लांफै दे फरिखा जोब्बा आनजाद जोब्बा
अ आनजाद जोब्बा लायखागोन आं बिनि उनाव सोलाबनाय नंलाना?
अ उम
ओमफ्राय
ओमफ्राय बेराय फैला बायदो। जायगा नायलांला बायदो लोगो लाबोफादो जायो।
उम ओमफ्राय
ए
माबा ओरै बेरायहैनानै नों खानथाल बेगरखौ लाय लांफागोन आं।
जागोन दे जागोन।
औ
उम गोथाव जानोसै आं नों लाबो
औ जायो।
बेसे बुरजा जानाय दहाय खान्थालखौ बेसे बुरजा जानाय दहाय?
दहायो खान्थाल बेगर माबाखौ खान्थालखौ। बिदिनो उम्म मोननै मोनथामल जादों आं दाननानैल होदों। औ।
आथा नांबा बाया नोङो।
थाव फुनफिनबाय ओमफाय। खेरासिनोथ गैया थावखौनो फुनबाय।
उम आंबो केरासिन केरासिनखौ फुननो बायो थाव गोथांसो फुननाङो।
उम। जोंना माबासोमोन थाव बै इंराजिनि क्लि क्लास होननाया बेखौसो।
ए ओ क्लिनिक फ्लास जायो जायखिजया थाव।
ओमफ्राय।
माबाफोर खामानि मावदों।
मावाखै आं आङो खान माबा। खान्थाल बेगरखौसो दांगासिनो आङो।
ए खामानि मावनायबायायदि खोनादों आङो।
माबादों। मा होनोमोनलाय जिर ख्लांदों आङो।
ए खन बै। उन्दुनोथ ओंखाराखै। उन्दुनो ओंखाराखै। दहाय उन्दुखांखाबाय बिदिनो गोबाव जानाय जिरायनाय गोबाव गोबाव जाबाय। आङो बारबो दङ नै खोलो - खोलो बेखायसो सियायखोना माखो ना। नों मिनथिला।
ओमफ्राय माबा समा जि मिनिट जाबाय ओमफ्रायायो आंना हरजा। बावगोन बावाथाय।
जानो। औ रायलायनाय जाबाय थ'।
बाराय बारायबायसो नामा। बारा- बारासो थांबाय नामा कला।
मिथिया आङो एसे साबानि बारा जाबाय नामा हरजाबाय नामा।
दानो।
मिथिला आङो।
उम।
हरजायोबा गाबोन रायलाय जागोन दे।
औ।
जोबसिगोन नै समा र' एसे दंबावो हारसिं जानथोंलै ना। नों - नों बुयाना आं बुयामोन।
नों - नों नंगौ दं हारसिं दानजाबाय एसे। प्रब्लेम होयो खोमालै। उसुबिदा जायो नामा जिनै- दिनै ओ जिनै ग्रोब जाबानो। दानबानो जाबाय।
औ- औ जागोन दे औ।
दाव दङना नोंसिनाव जागोन दे।
उम।
थांबा खबर मोनगोन।
औ खिन्थाहरबानो जाबाय मिथिबाय
जागोन दे
औ - औ रायलायबावगोन नों
रायलायबाय थाबानो जाबाय सम- सम हा आं दसे आं दसे फोथाराव थांनोसै नामा
औ - औ
ओ दे औ दे- दे- दे
औ दे